जाबाय? खोनादों?
जादों जेनथेन खुनुरुखुम। आंनासो जाखोना जालाथाय?
मानो जाया जागोन लासैनो जागोनदां।
दानो लासैनो जायोना खरा जायो आं बेखौ बुंनो हाला जायखिजाया दा जाथ'वाखै बर्थ'मान।
ओ। ओमफ्राय मा खालामदों?
नै हाय उन्दुनानैसो दं आङो।
हे मोनालायबाय दाबो सिखाराखै।
सिखाराखै नङा आं उन्दुखायाखैनो। ओमफ्राय बे ओरैनो खामानि गैयैखो ओरैनो थालाबायदां उन्दुलाबायनानै मा मावनि जानानै।
ए।
ओ।
मा ओंख्रि संगोन? आहाबो दङ नै ओरैनो
ए बे खामायनो हासिगोनहाय नोंहा मालाय दिनै।
ओ नोंहासो हागोन।
ओइ गोलैयो हामा आबा आबा। मिथिया
जानायानो नंला नामाथाय आंना।
अबाव गाखोलायखो?
नै दालाङाव उन्दुना थानायखौ नुवाखै बोरैबा लांगाब गोलैलांगोनबो दैयाव।
दाबो नवाव थाङाखै नामा बिसोरलाय?
माबाखौ सासेखौ थिनहरबाय आङो।
ए।
ओमफ्राय जोंहानिखौ लाबोफादां।
ए। सानैजों ओमफ्राय अरलाय लायोना।
हाबायमोन बेखौ।
सानैजों अरलायलायोना अरलायलाया बिसोरलाय
खोनाया।
सानैजों अरलाय लायोना अरलायलाया होनदां।
सोरजों थुलुंसिजों?
ओं।
ओइद नांलायलायबाय थायो बुलायलायबाय थायो।
ए।
जोंनानो आसोला।
ए।
एक नाम्बार जाबाय ओरैनोबा आसोला साइकेल रोंनानै दुगा।
मारै सोर फोरोंखो?
हारसिंनो रोंदों बोरै बोरै रोंखो।
ए। दा ओमफाय गादावबाय थायो दा ओमफाय गादावबाय थायो।
खोनाया
दा ओमफाय गादावबाय थायो नामा होनदां।
ओइ साइकेल गिदिरखौबो रोंबावोसो सिटावबो सालायजोबनो।
आयौ।
देनजारसो उम।
नोंहालाय नोंनालाय साइकेलानो गैया खोमा नोंना नोंना साइकेल गैला।
ओहो आंना साइकेल फिसामोन ओमफाय दा आजाया लाबायना।
ए गोदान बायनायमोन बे फिसाया?
फिसाया गोदानसोमोन ओं आवगायनि गोदाना। आवगायनि जेनेबा आवगायनि गोदानबो नंला आरो बोरायबाय।
ए।
होमबाबो बुंनायावहाय गोदान ओंखारो।
उम नों इउ एन आव था हाबनायावनो बायदोंमोन नामा?
ओं। इउ एनाव हाबनायावनो।
औ
जोंखौै मोनाथारबाय नोंसिनिखैलाय।
मोनाबाय जोंथिबो खोमसि जाजोबाय माथो साख्लबजोबथारबाय खोमसियैनो।
उम आजा गोलैगोन ओरै फैलाय।
लेंहराखै बिमा बिफायालाय।
जों दा माय फैफिनबाय दालांङावसो फैफिनबाय जोंङो।
ए।
ओययो सुरस मोननानि दालांआव। ऐ।
ए मोजांथारमोन बेयावसो मोजांबो खोनाथारो।
ओ बावसो फैबाय थायोमोन जों मादैजों आंजों।
ओहै एम्बु गाबलायबावबायसो दा।
उम इयावबो एम्बु माने अखा हाबाय थादों
उम।
ओरैनोबा मैयासो अखा मोनदों ओंखायनोथ' बिस्रा गाबथारबाय।
ओ ओमफाय दैफोर दंसो गारोना?
हा।
दा दैफोर दंसो गारो नामा होनदों
दै थालायबाय दुब्लि बारियाव।
ए।
उम।
ओमफाय लामायालाय हाब्रु जायाखै नोंसिना थांलाय फैलाय जाग्राया?
हा?
नोंसानि थांलाय फैलाय खालामग्रा लामाया दै जायाखै नामा हाब्रु
ओहो जोंनिया गोजौखासो लामाया दाना गोदोनि बाय
ए ए बाहेरायावथ' थान्दा न' सिंङाव गरम जायो।
थाब हाबबाय बिदिनो फन रायलायबाय थानो गोसो जागौमोन।
उम। दानथ' मेलला मोनसिगौमोन ना? होमबाबो जोंना बोरैबा दाबलबो जानो हागौ। जाबनानै फैबा हामगौलै जोंना। बिनि एसे बिनि एसे
ओमफाय जै बे सपथानैनि गेजेरावहाब नांखालाबो आंनो।
उम आंनोबो नांखाला दा।
उइ नों माबावगोनसो नों जुजिबावगोनसो
बे साननैसोनि गेजेरावनो हाबथारगोन दे आंनि आन्दाजाव।
हाबगोन आं हाबनायालाय लासैनो हाबबाथ' जाबाय। हाबबाथाय ना लोगो लोगो आनलिमिटेड एम बि सोना लागोन आं।
मा खालामगोन मा मागोन खबरबो लाहरलायबावसो नामा नोङो? रागा जोंबाथाय मालाबा
नै मा होनो बे पेमेन्टजों मा खालाम गोन मा मागोन साननानैनो आंना माने टारगेट गोनां जोब
जायासै नामासै
नोंनाबो थारगेट दं नामा?
टारगेटाथ' आंना बारा गैयामोन। दाथ' लागोमोन बिदि एसे हेल्प एसे हेफाजाब एसे हेफाजाब जागौमोन बिदि सानो आरो गोसोआव ओमफ्राय दा जों मा साननानै दि खायलें नायख्लें हरखोथाय?
मोनथिया बेे हाबबाथाय ओरै थोरिखौ बायथारगोन आं आंना बिदिसो। नायखाजोबबावनाय दा माने हाब नांसिगौल' हाबबाथाय बे डाइरेक्ट बखाबाय बियो। स्रांनो।
बिमाया लायानो।
थाइसेबो लाया।
आंहानो मोनजोबो नो हो
नङा ओमफाय नोंनो होनो गबानो जाबाय बिनिया
ओ आंनो गावनि माइरं फाननायनि फैसाखौ आंनो होनो गबानो मोजां जाबाय आरो बिनो। आंहाबो जेबो नङा हो?
माइरं माइरं फानो ओमफ्राय बिमाया
ओं जाख'नो हायाहाय न'आव।
ए माहाजोनथारहाय नोंसा जाख'नो हालाया मालाय।
माहाजोन नङा माइरंआ बुरजा ओमफ्राय फैसानिबो प्रब्लेम नालाय।
ए मा खालामनो ओमफाय फैसाजोंलाय?
जों हैैनायाबो बेजोंनो होयो।
न'आबो मालाय जि मोजां न'आबो जि मोजां। गारि ट्रेक्टरबो दङ ब्रयलार फाराम बयलार फारामबो दङ ओमफ्राय माबा गारि मटर साइकेलाबो गंनै गाहाम दं साइकेलाबो गंनै दं जि बुरजा दंखायो नोंसिनाव।
मटर साइकेला माबासो थाव जागोन।
अमाबो लायो दाउबो लायो हांसोबो दंबावसो आरो फख्रियाव नाबो दंबावोसो आयु। बायनानैनो जेबो जालायनाङा नोंसा मालाय।
होनबाबो बेफोर फैसाया गैया।
ओमफाय बाजारावबा खरस खालामहैगोन ना खालामहैया मैगं बायदिसिना बायहैगोन ना बायहैया बिफायाबा।
जोंहा बे माइरं फाननायनि फैसाजोंनो बायजोबो।
ओमफ्राय अबेयाव खालामहोयो खरसखौलाय?
जोंहा सुक्रुबार बाजाराव।
ओमफ्राय माइरंखौलाय अबाव फानो सुकुर बारावलाय?
माइरंखौहायो लांग्रा दङ। न'निफ्रायनो लांफैयो ओम बेफारि।
बिबथियालाय हरथारला दाना फैसा।
ओहो बि हरा ओहो बि हरा।
औ
ओहो बियो हरा। गावसो न' लुनायाव बाहायनो ना जोंनोसो हरनो बेलाय।
ए बिमादैयालाय फैसा दं ना गैया बिमादै नावलाय?
मिथिया दंना गैया। मालायनि पकेट थानायखौलाय जोंलाय बै नुनो।
ओ ओमफ्राय दाख्लैनि माबाखौलाय बख'दोंना बख'वाखै? दाख्लैनिखौलाय बख'दोंना बख'वाखै?
बेना एकाउन्टानो दादिनिसो ओमफ्राय दा फैसाया ओजोंहायसो हाबो। एटिएमजों बख'नो हायो।
ए होमबालाय मोनासैनो बे दा।
ओ दा बखननो मोनाखै।
हरबाय खोमा मबेयलजों।
हरनो हाया मबाइलजों एटएमजोंसो बख'थारनांगौ।
ए
दे होम
बा हाबैबाय होनना मोनथिबाय?
ओं मिथिबाय राजा खोन्था हरबावाखैसोमोन। दोनथ'निसैै।